हेल' हेल' नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों ना अ खोनादों नोंथां औ औ नोंथां आं जेरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ औ मा बायदि खबर नोंथांना खबरा मा बायदि?
औ मोजांथर' खबरफोरा।
औ नोंथां
नोंथांना मोजांआनो ना खबरा?
औ आंनाबो मोजां नोंथां।
फ्रि दंब्ला आं नोंथांजो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सो रायजलायनो सानदों।
औ औ नोंथां ओं रायलाय जागोन।
नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो बिफां लाइफां बुङोबा जोंनि थाखाय गोसो गोनांथि नङा होमबा?
औ औ मिथिगौ नोंथां।
बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंनि थांना थानायाव बिराद माने गोबां
गोबां हेंथा होयो हेंथा होयो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो नां नांगौ बायदि अक्सिजेन मोनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मुवा बेसाद बेनिफ्रायनो ला मोननो हायो।
नोंथाङा नोंसिनि न'आव मा मा बिफांफोर दं एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनि न'आवथ' दा आंनि न'आथ' गामियावनो नालाय नोंथां दा सान्दि न'आव जेरै बायदि गय खान्थाल थाइजौ ओ नारें नारेंखल ओ औवा बिदिनो गोबां रोखोमनि बि फां लाइफां दङ आरो ना लोगोसेनो बिबारफोरबो दंफायो नोंथां नोंथांनि न नोंथांनि न'आव मा मा दङ खोन्थानो हागोन नामा नों
अ जोंनियावबो बिदिनो जोंबोथ' गामिनि नो नालाय ओ जोंनावबो नारेंखल बिफां ओ थाइजौ बिफां आरो फिथाइ सामथाइनि मादावथ' बांसिन बिदिनो थालिर बिफां लेसु बिफां थाइजौ बिफांङानो दङ आरो गय बिफां दं ओरैनो जोंना ओ नर्मेल बिफांफोरावथ गाम्बारि बिफां आरो मानदार बिफांफोर नङा आरो
औ औ नोंथां
नोंथाङाथ मिथिखागौआनो बिफां लाइफांफोर गायोबा जोंनि थाखाय बेसे मोजां नङा होमबा औ बांसिन बिनिनो बिफां लाइफां गायनानै जों माने जोंनि बारहावाफोरखौ मोजां खालामनानै लानो
औ औ
बेनो बिफां लाइफांनिफ्राय जों जोंनि माखासे नांनायफोरखौबो सुफुंनानै लानो हायो नोंथाङा मिथिगौ ना दे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ बिफांनिफ्राय मा माफोर बानायनाय लानो हायो जोङो
बिफांनिफ्रायसो जों गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद मुवा बेसाद थान हायो लोगोसे‌ बिनो जोंनि बे न' लुनाय बा न' लुनाय आयदायावबो बिफांखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो बे औ बिफांनिफ्राय जोङो गुबैयै ओ बैसां एम जायखौ बुङो एम लोगोसेनो ओ आरांगा मासि लोगोसेनो जों ननि दरजा खि-खिरखि बिदिनो गोबां ओ जे गोबां आयदायावनो जों बि फांखौ बाहायनाय जायो होन्नानै नोंथां
औ औ औ दाथ औ नोंथाङा मा बुंदों
ओं नोंथाङा बुं मा बुंदोंमोन बुंदों
औ बिदिनो नोंथाङाथ मिथिखागौआनो गामियारिफोरावथ बांसिन बिफां लाइफां सोलियोना बिफां लाइफां गायनायफोरा ओ बिफां लाइफांफोरखो गायनानै लायोबा जों निजिनो बेलासिफोराव गरम दाथ गरमनि दिन नालाय गासिबो ज जिरायनानै रायलायलायनो हायो सायायाव बिफाङा जोंनो साया होयो लोगोसेयैनो गोबां बि फां दंना जायफोर जोंनि नां जा ओ उखैनायखौ सुफुङो जेरैहाय थाइजौ बिफांफोर दं आरो गोबां फिथाइ सामथाइनि फिफांफोर दं दाथ ओ जेरैहाय गोबां माने ओ बिजिनेस खालामग्रा सुबुंफोरानो गय बिफां गायनानै गावनि बिजनेसखौ सामलायलांनो हादों ना
औ औ
गय बिफां गायोबा बे
बेसेबां औ औ जों जेरै आबादारिफोरनि थाखाय गय बिफाङा मोनसे जोबोद हेफाजाब गोनां बे बिफां आरोना लोगोसेनो बे बिफां लाइफाङा जोंनि जेरै दा दैज्लां बोथोर सहैबायना नोंथां थां बे दैज्लां बोथोरावथ जों दा जोंनि गोबां गामि ओनसोलावनो ओ जोंनि बे आबाद फोथारनि गेजेर गेजेर लामा दङ आरोना बे लामायाव गोबां रोखोमनि बिफां गायनाय जायो बे बिफाङावनो गोबां खामानि मावनाय आइजो जोंनि आइ आ फा गासिबो गासिबो खामानि मावग्रा। ग्रा जिरायनानै जाहाथे बेयावनो दसे ओ ओंखाम जानाय साहा लोंनाय। बेखौ खालामनो हायो जायनिफ्राय जों बिफां लाइफाङा गोबां हेफाजाब होयो आरोना सान्दुंनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो जोंनो गोबां गोबां बिथिङावनो
औ गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होनाय बायदि बिफां लाइफां गायनानै लायोबा। आरो दाथ' टाउन सोहोरफोराव नुयैआनो बिफां लाइफांफोर बांसिन दानफायनानै इन्डास्ट्रिफोर खुलियो जायनि जाहोनाव टाउन आवहाय इनडास्ट्रिनि फ्राय उखुन्दैफोर ओंखारनायफोरा बांसिन बारहावाखौ गाज्रि खालामनानै ओ मानसिफोरनि बेमार ओ बेमार जानायखौ बांसिन ओ बारायहोयो आरोना ओ बेखायनो बे बारहावाफोर खौबो गुबुंले खालामनायखौ ओ होबथानो थाखाय जोङो बिफां गायनाया जोंनि थाखाय मोजां।
औ औ औ लोगोसेनो बे नोंथाङा थ' नुनो नुनो मोनदों जे बे जोंनि दिपर बिल होननाय जे जायगा दोङो जोंनि बे गुवाहाटियाव बेवहायबो गोबां बिफां दाननायखौ नुनो मोनदों। दा जोंनि गोदान गोदान गोदान मुगानि दावगानायनि थाखाय नाथाय बियो आंनि आंनि साननायाव बेयो मोनसे मोजां ओ आइडिया नङा आरोना। बे जाय जोंनि सरखारा लादों
लाव औ सखाराबो दा माने बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंनियाव माने बांसिन बार हावा
औ औ औ नोंथां आवगायाव आवगायाव जेरैबायदि बो- थोरा दान हिसाबै दान मथे ग्रोब ग्रोब फैयोमोन ना। नाथाय दानि दिनाव बेबायदि नुनो थांला दैज्लां बोथोरा गिबियावनो फैयो अब-अबेबा बोसोराव अखा फैयो अबे बा बोसोराव अखा फैया अबेबा बोसोराव गोजांनाया बारा अबेबा बोसोराव गोजांनाय गैया बिदिनो गोबां हारथिङैनो औ बिफां लाइफाङा ओ खामानियाव बिनि उनाव जोङो
दाथ' आरो बिफां लाइफांफोर गायोब्ला बेसे समायना नुयो जायगाखौनो दाथ' आथिखालावहाय दाखालि दाखालि समफोरफोरसोहाय माने दाथ' ओ सरखारा बिफां लाइ- फां गायजोबदोंमोन ना गुवाहाटियावहाय आरो बेफोरखौ नुनानैबो समायना नुदों जुदि बेफोरबायदि समायनायैनो बिफांफोरखौ ओ मोजाङै गायनानै दोनबोला माने बे जोंनि टाउनाबो मोजां बारहावायाव थागोन आरो।
औ औ दानि दानि दिनाव गोबां मानसि बेखायनो सानो जि बिफां लाइफां सेफायनानै मोनसे टाउनखौ जौगाहोनो हायो सोर खौ जौगाहोनो हायो नाथाय बेथ' मोनसे नङाना।
औ औ
बिफां लाइफांनि बिफां लाइ- फांजोंबो लोगोसे जों मोनसे टाउनखौ गोबां समायना खालामनो हायो। नोंथाङा गुबुन हाद गुबुन हादोरफोरखौ नुदों जानो हागौ जोंनि बे इन्टारनेट ससियेल मिडियायाव
औ नोंथां।
औ खोनादोंना?
खोनादों -खोनादों औ आरो औ
बांसिनानो आरो बिबारफोर गासै गायनानै लाखियोबा जोंनि थाखाय मोजां आरो ना ओ समायना नुयोना बिफां बिबाराथ' बिफां- लाइफांनि सिङावनो गोलैयो नालाय बिसोरबो जोंनो मोजां बारहावा होयो आरो लोगोसेयैनो न'फोराव गायोब्ला लामाफोराव गायोब्ला जोंनि न'खौबो समायना नुहैयो मानसिफोरनि मेगनाव।
औ दानि दानि दिननावथ' बिबारा समायना नुहोनायजों लोगोसे गोबां फालांगियारि बिथिङावबो गोबां हेफाजाब होनाय नुनो मोनदों नोंथां। गोबां मान सुबुंफोरानो बिबार बिबारनि आबाद खालामनानै बे बिबारखौ फाननानै बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि अ गोबां रोखोम फालांगियारि
औ औ औ लोगोसेयैनो दाथ' बिफांफोरनिफ्रायबो जों गोबां गावनि बेरामनि मुलि बानायनो हायोना? औ दा दाथ' जों न'आव ओरै गोरलैयैनो मोननायाथ' जाहैबाय निम बिफांआनो जेरैहाय औ माबा मोनसे माननाय जायोबोला जोंनि मोदोमाव बांसिन बिदि औ बिदि अरबाय बायोब्ला जों आरो बेखौनो देनानै बिनि रोसिसोजों फोनना लाबाबो माने गावनि बेखौ माननायफोरखौ मोजां खालामना लानो हायो आरो।
औ, जोंनि बे बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
औ औ बिगोरनि थाखाय मोजां।
औ लोगोसेनो औ लोगोसेनो नोंथाङा बे बिफांखौबो मिथिगौ जानांगौ बे जों अर्जुन ना मा बिफां बुङो? बेनि बेबो जोंनि उदैनि थाखाय जोबोद मोजां। जायनि बिगुरखौ- बिगुरखौ फोरानना दोननानै बेनिखौ दैयाव सोमनानै फुं -फुुङाव लोङोब्ला उदैनि बेमार आजारफ्रा फोसाब अ मोजां जायो होननाय।
औ खोनादों बेफोरखौथ' गायना लायोबा जोंनि थाखायबो गोबां मोजांनि बाथ्रा जायोना नोंथां?
औ लोगोसेनो आबहावा लोगोसेनो आबहावा फोसाबनायजों लोगोसे जोंनिबो हेफाजाबाव फैगोन।
औ औ। बिदिनोसै आरो बिफां- लाइफां मोजाङै गायनानै दोनोबा आरो जोंहा स' गावनि नांनायखौबो सुफुंनानै जेरै गोबां फालांगिफोरा बिदिनो बिफांफोरनि फालांगि खालामो ना सोरबा सोरबा। आरो बिसोर- बिसोरनि थाखायबो मोजां आरो माने बिफांनि फालांगि खालामनानै गावनि न'खरनि जि नांनायफोर बेफोरखौबो सुुफुंनानै लायो बिसोरबो आरो बिफां -लाइफांनिफ्राय जा फिथाइ -सामथायाइ मोननाय बेफोरखौबो जों फालांगि खालामनानै गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हायोना?
औ औ औ नोंथां बे बिफाङानोथ' जोंनि गासैबो बिथिङावनो गोबां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां आरो हेफाजाब गोनां मोनसे बुुस- मोनसेआ आयदा होननानै साननानै लायो आरोना नोंथां।
दाथ' बांसिनानो दंफांफोरखौबो न' लुनायावबो बाहायोना औ जेरैहाय जों दा न' गंसे न' लुनोबा जोंनो तक्था नांगोन तक्थाखौ बाहाय बायनो हायैफोरा गावनि दंफांफोरखौ न'नि दंफांफोरखौनो बाहायनानै एसे खम खरसायावनो न' लुनो हायो
औ नोंथां बिदि बिथांजों नोंथांजों रायजलायना होनबा जोबोद मोजां मोनबाय आङो
औ दे
दिनैनि रायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे होनोमबा नोंथों औ औ गोजोनथों